औ नोंथां हेलौ औ औ
औ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ आङो बे समाव मोनसे गोनांथार आयदा सावरायनो होननानै नोंथांखौ गोसोखांनानै फन खालामदोंमोन नोंथां नोंथाङा ओरैनो दङ ने दा
औ औ नोंथां हायो नोंथां हागोन
औ अब्ला जोंनि सावरायनो गोनां आयदानि मुंखौ आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनानै होदिनि
नोंगौ
औ बे जोंनि जेराव बर'नि माखासे दोरोङारि गोजाम मोसानाय नङा होमबा नोंथां जेरै बागुरुम्बा रोनसोद्रि मोसानाय दा बेफोरखौ जोङो मा राहायै साखोन सि खोनै आरो साबसिनै गोजौ थिंजाय गोजौ मासे जायगा मोननो हागोन बेनि राहाफोरनि सोमोन्दै जों सावरायनो सानो नोंथां। मानो होनोबा जोंहा आथिखालाव जोंनि ओ ओनसोलावल' मोसाहोनाय जायो जेरै जोंहा भारतनि हादर सिङाव माखासे रास्ट्रिय दडान्स नङा होमबा रास्ट्रिय ओ माखासे मोसानाय। बेबायदि जोंनि मोसानायखौ औ जेरै भारत ओ जोंहा आसामनिया मोनलाय
जोंनिया सथ्रिया जायखौ जों बे राज ट्रिय होनना बुङो माने क्लासिकेल डान्स आरोना बेयो
नोंगौ दा जोंनाबो माखासे बेबायदिनो ओ दोरोङारि मोसानाय दं नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां
औ दा बेबाय मोसानायखौ जों मा मा राहाया खालामोब्ला बेबायदि मोनसे मोजां प्लेटफर्माव जों लानानै थांनो हागोन बेनि बागै सावरायदिनि नोंथां।
नंगौ
औ नोंथाङानो बिनि एसे बे खेवथिखौ होनानै जागायग्रोदो।
औ नंगौ नोंथां। दा जोंनि दोरोङारि मोसानायफोर जेरै नोंथाङा मख'दों ओ जोंहा बागुरुम्बा मोसानाय आरो बिदि रोनस सोनद्रि मोसानाय खेराइ मोसान नाय आरो बिदिनो दं मोसाग्लांनाय दं आरो सिखिरि सिख्ला मोसानाय। आरो बेबायदिनो दाहाल थुंग्रि लाना मोसानाय नांगौ। आरो गोबां दं आरो जोंहा गोदान बैसागु मोसानाय दङ आरो बिदिनो देमसि मोसानाय होनना बुङो नोंथां औ देमसि मोसानाय दङ बैसागु मोसानाय दं। बेफोर गोबां रोखोमनि मोसानाय जोंनिआवहा दं दोरोङारि मोसानाय दङ आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा गुबै बे दोरोङारि मोसानायावहा जोंनि गुबै दामग्रा। आगजुफोर ब जाहैबाय जोंहा खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बेफोरनो नङा होमबा नोंथां दा जोङो नों बिथांनि आ बुंनाया बा जों जाय बिथिङाव जों सावरायनो सानदों दायो बे जाबाय जोङो माने जोंनि दोरोङारि मोसानायफोरखौबो जों माबोरै जौगाहोनो हागोन बा जों गोजौ थाख हलांनो हागोन जेरैबायाददि जोंनि जोंनि आसाम हादोरसानि जायखौ जों मोनसे क्लासिकेल लेंगुवेज जोंनि भारतनि क्लासिकेल आ डान्सनि क्लासिकेल मोसानायनि गेजेराव मोनसे दं जोंनि आसाम हादोरसानिबो बेनो जाबाय सत्रिय सत्रिय मोसानाय बा सात्रिय' डेन्स आरो। बेबायदि जों माबोरै खालामनो हागोन आरोना नोंथां जोंनि बर' बर'नि दोरोङारि मोसानायफोरखौबो दा बेनो नोंथां क्लासिक स्किल डान्सनि बे बिमुं मोननो थाखायथ' बेनि मोसानाया जोबोद गोजाम जानांगोन आरो ना बेनि मुङावनो मोनथियो। औ गोजान जानांगोन गोजाम जानांगोन आरो बियो जोबोद नियमफोर थानाय नेमखान्थिफोर थानाय बेबायाददि दं आरो गोबां। बेफोरबायादिखौ आं बारा मोनथिला आरोना एसे बावदों आर ना नोंथां मारै मारै बेनि क्राइटेरियाफोर थायो मोननायनि थ जोंनि बर' हारिनि जों बेबायाददिखौ मोसाहोनो बा जों बेबायदि बिमुं लानो थाखाय जोंनि मोसानायाबो बे दोरोङारि मोसानायफ्रा गोजाम जानायजों लोगोसे आरो बे अन रेकर्ड बेबायाददि जोंहा लिरनाय गैया नालाय बेबायदि जोंहाथ' जारिमिन बिदि लिरनायानो गैया। जाय मोनफा मोननै मोननैसो अन्थाइ खाम्फाफोराव लिरनाय दंमोन बेनि जोहैसो जों थियो बा जोंनि आहम आ आहमनि इथिहाक बा जारिमिनफोर बेयाव बेखेवना गालांनाय बेनिफ्रायसो जों ग जोंनि बर' हारिनि आं जारिमिनफोरखौ राजाफोरनि जा जारिमिन बा कसारि राजाफोरनि जारिमिनफोरखौ जों मोनथिना मोनो आरोना एसे एनै
नंगौ।
नोंथां नाथाय जोंनि जारिमिना जोबोद गोमाना दं आरो मानोना जोंना लिरग्राफोर बिदि गैयामोन आरो जाय लिर दंमोनब्लाबो बेयो माने सुथुरफोरजों जोबस्रां फोजोबस्रां जादों आरो ना नोंथां। बेखायनो जोंनियाव बेफोर थायासै आरो आथिखालावहा दा थारैनो ओ जों बे दोरोङारि मोसानायखौ जों माबोरै गोजौ थाखोआव लांनो हानो। बेबायदिनो आ बे बोसोरावनो नैरोजा नैजिद' मायथाइनि जोंनि बे जानुवारि दानयाव जाना थांनाय गुवाहाटि नोगोरमाहकनि बे सर' सजायै बे जोंहा बे स्टेडियामाव जाना थांनाय जोंनि बागुरुम्बा दोहौ बेहाय जोंहा भारतनि गिबि मन्थ्रिबो फैदोंमोन।
नंगौ।
नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ बिथां फैदोंमोन आरो बायदिसिना रोखोमनि बेयावहाय याद सुबुं गौमा जादोंमोन आरोना। ओ नोंथां बेवहाय खमैब्लाबो ब्रैजि रोजासो सुबुं-सुबुङा बे मोसानायखौ नायदों। आरो बेबायदिनो मुलुग दरबाराव बयजोंबो सिनाय जादों आरो बे जोंनि बागुरुम्बा मोसानाया जि बे एसेबां समायना आरोना। जोबोद समायना नुदों। आं गाननायाथ' जोंनिया दख'ना, आर'नाइ बेफोरखौबायि जेरै आं एसे नोंथांसो बुंफोरुरनि मारै गानदोंमोन दख'ना बे जोंहा दख खना गोजाया गोजा बायदि ए बे गोमो बो होननो हागोन, मा होनो बे गाबखौ एसे गोजाबो नंद्राया औ।
खान्थाल मादा बायदि खान्थाल मादाखौनो होनो गोमो।
ओमफ्राय आर'नाइ लादों आर'नाइ गोथां आर'नाइ लादों। खाफालाव फोथा लादों, गस्लाया ब्लाउसआ गोजा गानदों। ओरैबादि समायना नुदों आरो ना नोंथा सिखिरि मोसानायफोर बादि। ओरैबादि समायना आरो बिबो जि रोजाजोन मोसागिरिफ्रा मोसादों आरो। ओरैबायादि समायना जों नायनानै जोबोद गोमोहाबदों आरोना जोबोद समायना नुदों। जोंहा एकदम आ गुसबामस होनना बुङो जे इंराजियावहा, खोमोना जोंहा ओरै गाखोलायदों आरोना जाय जोंनि आखाइनि आथिंनि खोमोनफोरा औ। औ गसंखांलायदों आरो बेबायदि मोनलायदों आरो ना जोङो। आरो बेबायदिनो जोंनि दोरोङारि मोसानाय जेरै जोंहा जोबोद मुंदांखा जादों आरोना बेयो। बागुरुम्बाया बियो बि बि सि नि निउस पेपारावबो फैदों आरो बिनि सावगारिया। आरो जाय बे फट'खौ बे सावगारिखौ खेबदोंमोन बिथां बे फट' जार्नालिस्टआ बो मुंदांखा जादों आरो ना बे फट'आ बिथाङा खेबनाया माने बां साबसिन बयनि सायबो साबसिन जादों आरोना। बबेबायदियैनो जों बेबायदि जोंनि दोरोङारि मोसानायखौबो जोङो बेबायदिनो जों मुंदांखा खालामनो हायो आरोना नोंथां। आरो बेहाय जोंहा जोंनि सुबुं माहारिनि बा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि जोब जोबोद गोहोम दं आरो बेफोराव जों बेखौ दावगाहोनोबो मा मोनाया। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा सोरखारनिबो हेफाजाब मोननांगोन जों बेफोरखौ खालामनो थाखाय। बेनो नोंथां जों बुंनो हायो जे जोंहाबो जोंनि हारिमुवा बा जोंनि मोसानायफोरा बा जोंनि मेथाइ खननाय, मोसानाय मुसु सुरनाय गाननाय जोमनाया जोबोद गोजौ थाखोनि आरोना बे जों बेखौ बुंनो हायो आरोना।
नंगौ।
माने गोजौ थाखो जेसेबां बुहुमाव जेसेबां हारिमुफोर दं। बा गान्नाय मोसानाय बेफोरबादि बिसोरनि गेजेराव मोनसे गोलैयो होनजायो आरोना नों औ बेबायदिनो जोङो जेरै बागुरुम्बाखौ जों जेरै मुलुग दरबाराव देखायनो हादों। बेबायदिनो आरो जोंहा गोबां मोसानाय दं। जेरै बैसागु मोसानायफोर बा आरो नोंथां बे सिख्रि सिख्ला मोसानाय, दाावस्रि देलाय मोसानाय, बेफोरखौबो जों बा दाहार थुंग्रि लानानै मोसानाय बेफोरखौबो जों जों मुलुग दरबारावबो जों बेबायदि देखायनो थाखाय जों नाजानांगोन। आरो बेफोरनि थाखाय जोंङो- जिथुबा जोंङो ट्रेनिं होनना बुङो नोंथां गामि गामि थांनानै जे बे मोसानायफोरखौ- फोरोंहैयो बा दामग्रा खाम सिफुंखौ माबोरै दामनो हायो बेफोरनि जोंङो मावबादाफोर- खुलिनानै जोङो बिथांमोनखौ फोरोंनाय बेफोरबायाददिखौ जों मोननैसो बेबायादि मोननैसो जों बिदि स्टेप्स लानांगोन आरो ना- नथां इनिसियेटिभस नोंथां बेबायादि लानानै जों दावगाहोनो हागोन होननानै आं बेखौ सानो आरोना नोंथां
औ बिदिबा नोंथां खोनादों?
हेल' नोंथाङा खोनादोंनाा औ बिदिबा जोङो बेफोरनो आरो नोंथां जेरै जों आं दा मख'लांबाय जों माबोरै दावगा होनो हायो - बेबायदिनो जोंनि- दा मोसानाय मुसुरनायफोरखौबो ज जोंङो बा मेथाइ खननाय जोंनि जायफोर खुगा मेथाइ दं नोंथाङा बा बैसागु मेथाइ बा देमसि मोसानायनि मेथाइफोर दंङ। बेफोरखौ जोंङो गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय जोंङो गोबां- जोंनि जिथुुबा क्लासिकेल बा जोंनि खुगा मेथाइ फक- बेफोरनि ट्रेनिं मावबादाफोरखौबो होनांगोन आरो ना- नोंथां ओरै- जोंहाथ' गोबां रोखोमनि जेरै खुगा मेथाइफोर दंङ। आरो बेबायदिनो जोंहा निलेशवर ब्रह्मनि मेथाइफोर होनना बुंदों नोंथां खोनादों। बेबायदि मेथाइफोरखौ जों माबोरै फोथांना लाखिनो हागोन- आरो बेबायदिनो जों गोदान गोदान मेथाइ माबोरै सुजुनो हागोन बेफोरनि- आरोना जोंङो ओ जोंङो मोजांङै थांखि लानानै बेफोरबाददि खामानिखौ मावलांनांगोन होननानै बुंदों औ औ नोंथां नोंथाङा खोनादों ना औ नोंथाङा बुंबाय थानो हायो बिदिबा आं खोनागासिनो नोंगौ- औ नंगौ नंथां औ औ
बिदिबा जोंहा समा जाबाय नोंथां जों दायो दोन्थ'नो हासिगोन नामा औ नोंथां दोनथनो हासिगोन नामा जोंङो दायो? औ दे बिदिबा समा जाबाय नोंथां जोंहा दोनथ'नोसै बिदिबा जोंङो